औ खोनाबायना आदा औ खोनाबाय।
उम। मा खालामदों आं आंबो नआव दं नै । दा एसे सिगाङावसो ओंखाम जादोंमोन आं।
अह मानि सायाव रायलायनो आदा ।
रायलायनाया ओ दे नों गोसोखांलाय
ओ फोरोंगिरिजों फरायसाफोरजों रायलायनाय बेफोरबायदिबो लाजायो जेनबा फोरोंगिरिया माबायदि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ
ओ
जागोन ना
जायो
जायखिया सोंनोसां नोंनाव
ओ दे
सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसाफोरखौ माबायदि दि फोरोंनांगौ बिनि सायाव एसे बुंना होदो
हे हाब आंबो इसेबां माबा नङा जाहैबाय गोरों नङा जाहैबाय
उम जायखिया जायखिजाया बुंबानो जागोन बे ओ सासे फोरोंगिरिया जेनबा मा होनो गावहानो ओ माबे आयदानिखौ सायाव फोरोंगोन औ माबे आयदानि सायाव फोरोंगोन बे आयदानि सायाव औ बे आयदानि सायाव बे ओ फोरोंगिरि होनांगोन मानसिया गुरै जानांगोन औ
मोजाङै बेखेवना होनो हानाय जानांगोन गोरा रावै बा आ एसे जेनेबा रागा जोंनाय फाव
औ
गुरै गोसोजों एकदम बुजायनो ना जानांगोन फोरोंनो नाजानांगोन होमबासो गथ'फ्रा ओ इसे गोसोआव लानो हागोन बा बुजिगोन बा बुजियाबाबो मोनसे साहस होना गथ'नाव जागोन आरो अह सारा जोंखौ बिदि इदि फोरोङो सारा जोंखौ रागा जोंङा
औ
रोङाबाबो जायाबाबो जेबो गिनांगौ गैया बिदि सानानै माने सोलोंनानै आबसुसा थाबाय थागोन आरो बे गथ'नाव खिन्थु रागा जोंङोबा माबा मोनसे रागा जोंनाय फाव देखायोबा गथ'आ साहस हानाय नङा आरो जानाय नङानदां बुंबाबा बुगोन नामा रायगोन नामा नै बिदि ओ साननाया गथ'नाव थागोन होनबा अब्ला बै रोंनाय माबाया गथ'आ रोंनांगौ माबाया मा होनो जि फट बेखौ रोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेनिखायनो आं सानो फोरोंगिरिया जाय जाय आयदानि सायाव फोरोंगोन बिनि सायाव गियान थानांगोन लोगोसे
औ नंगौ बोरि माबा मोजां औ
ए
ओमफ्रायो ओ फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ माबायदि मा होनो सनमान होनांगौ
ओम फरायसाफ्राबो फोरोंगिरिखौ सनमान होनांगोन बैसोनि बैसोनि सायाव सोलोंनानै खोथा बाथ्रा बुंनांगोन ओमफफ्राय आब्रुथि आखुथिखौ मानिनांगोन बिटि आर आरो
औ ओ फोरोंगिरिफोरखौ लामाफ्राव लोगो मोनोबा
औ
फरायसालि गनानै बबावबा दखानफ्राव माबाफ्राव लोगो मोननो बा रायलायनांगोन।
ओ सनमान होनानै जेनेबा रायलायनांगोन। नुनानै नुयैबायायदि सान नाङा
ओ ओरैनो फोरोंगिरि हिसाबै फरायसालियाव फोरोंगिरि गाबज्रिबाय आरो ओ जेनेबा सिनायलायखानायबा बाजारफ्राव लोगो मोनबा ओ सोमोन्दो गाब्रैबाय जेनेबा आदै आयुंफोर माबाफोर होननानै थिगाब नांगोन
ओम
ओमफ्र
बेनि बेलायाव बर' फरायसाफ्रा माबायदि ओ नाजा नांगोन सोंनायफ्रासो जालाय लायासै
जेलाय बुंफिनलाय
फरायनायनि बेलायाव जेन'बा जोंनि फरायसाफोरा माबायदि गोसो होनांगोन
थरायनो मिलााव ना
औ फोरोंगिरि फोरोंनायनि फोरोंगिरिया फोरोंबाय आरो फरायसाफ्रा माबायदि फरायनांगोन।
ओम ओम ओ जेखि आयदायावनो जाया मानो गेलेनायानो जा बा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानायानो जा बा माबा मोनसे सावरायानो जा नों जुदि गोसो होआबा
औ औ
खोनासङाबा नों जेबो बिनि माबा फिथाइ मोनखाया।
औ
जेखि आयदायावनो जाया मानोे फोरोंनायानो सोलोंनायानो जाया मानो गोसो होखानांगोन बेयो मास एकदम गोसो होथारनांगोन अब्लासो बियो बुजिनो हागोन। फोरोंनायखौ ओमफाय सोब बुस्थुआनो खनसेनि ओ गोरलै नालाय बुजिजोबनो रोंजोबनो
औ
बेखायनो एसे गोसो होनांगोन गोसोबो जानांगोन। ओमफाय बानाय आरिनाय
औ दोनथ'नानै औ फोरोंगिरिया जा फोरोंदों बेखौ
ओ
गोसोआव लानांगोन ना
गोसोआव लानांगोन बेजों लोगोसे सब समाय आब्रुथिया थाथारनांगोन आरो सासे फरायसा हिसाबै
औ फोरोंगिरिया जाखौ लिरहोदों जाखौ फोरोंहोदों जा आयदाखौ गोसोआव लानो थिनदों बिनि सायाव ओ गोसोआव लानांगोन। फरायनांगोन बुजियिखौ फोरोंगिरिनाव सोंफिननांगोन। आरो फोरोंगिरियाबो फरायसाफोरखौ मोजां योम माखौ बुजियाखै बेखौ मोजां फोरोंफिननांगोन।
ओ ओ।
औ।
उम ओमफ्राय जेनेबा समफोरखौ नायनो रोंनांगोन। फुरायसाफ्रा जेनेबा फरायनाय टाइम ओम लिरेनाय टाइमफ्राव जेन टाइमफोरखौ ओरैनो समफोरखौ ओरैनो
हगार हरा औ।
नै बेेफोरखौ गाव गावनो आनसलांगोन आरो।
औ।
उम।
ओयो फोरोंगिरिफ्राबो जाय आयदाखौ फोरोंलादों बै आयदानि सायाव गावहानो गाव बै आयदानि सायाव गुवारै बेखेवना होनो थाखाय गावनो गाव रोंगौथि थानाय जानांगोन ओ नङा बा फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइ मोननो हानाय ना ओयो मोजां सोलोंथाइ मोनाबाथ' इन गुन गोनां साोलोंथाय जानाय नङा। अ ओंखायनो सो फोरोंगिरियाबो जाय आयदाखौ फोरोंलादों बे आयदानि सायाव मोजाङै बुजिनो हानाय जानांगोन।
उम उम।
ओमफ्रायो एने गोसोखांबावदो आदा।
औ ओहो गुन गोनां सोलोंथाइयानो दा बांद्राय जोंनि फरायसाफ्रा लानो हायालै दा बुं मा होननानै बुंनांगोनथाय बेखौ ओह बै समनि ओ गो जेनेबा एसे ओ जिगुजौ जौथाइनि फोरोंगिरिफोरा। ओ दानि दानि जा सोलोंथाइनि ओ खो खराथि गोख्रैथि बिनि माबाखौ ओ फोरोंजोबनो हाया हाया बायदि आं मोनो आरो दा दा जाबायदि लेभेलाव ओयो सोलोंथाइनि मानदान्दाया जौगाबाय बै माबाखौ ओ बै माबाखौ बैसोरो बोराय बोराय माबाफ्रा हमहरनो हाया आरो। आदा ओ दाथ' ओह ए आइ जुग नङा होनबा?
औ।
बिराद सिपिदै बिराद गोख्रैथिजों माबानाय ओ ओ ओ। बेफ्राय सोलोंथाइ लानाय माबाफ्राबो बिराद गोदान गोदान माबा ओंखारबाय।
औ बिनि थाखायनो।
ओ बेनि थाखाय जोंनो मोजां ओ ओ बेनि थाखायनो जोंदा दानि नैबे दानि जुगनि मोजां रोंखानाय फोरोंगिरि ओ आथिख मुगानि रोंखानाय रोंखा राखा फोरोंगिरि नांगौ आरो जुदि बिसोरखौ माबानो हायोबासो सोसननो हायोबासो फरायसालि फाव फरायसाफ्रा ओ दानि जि जि मुगा बेजों खारफानो हानाय सोलोंथाइखौ थाबैनो लानो हागोन आरो
औ नंगौ आदा नंगौ
ए।
औ।
गोदोनि गोदोनि मानसिफ्रा दासिमबो मबाइलखौनो थुनो रोङा बिदि अबस्था दंना
औ नंगौ आदा
ओ माबा मोनसे ओ मा होनो मा होनगोन बिदिखौ ओ बै माबाया जेनेबा
नेटखौनो बुंनांसिगोन डिजिटेल मुगा औ बेहाय बेजों खारफानो थाखै
ए ए। ओ माबा मोनसे माबा मोनसे नायनांगौबाबो ओं माबा मोनसे नाय नायनांगौबाबो बिसोरो आनन्दायो हाया
औ।
ओमफ्राय बेनि सायाव ओ बिनि सायाव सों बिनि सायाव सोलोंसाफोरखौ बोरै माबा होनो मा होनो गियान गियान होनो गियान होनो हाया आरो आस'खान्था जानाङो दा बेफोरनि जाहोनावबो फरायसाफ्रा ओ एसे गुन गोनां सोलों थाइखौ मोन मोनहा स' मोनहा मोनहास'आ आरो मोनस्लाबा ए नैबे मोनसे जेंना जानानै दंङ दा
औ होनबा बेफोर जेंनाखौ खौ सुस्रांनो थाखाय आदा ओ दानि गुन गोनां मा होनो फोरोंगिरिफोर दानि आथिखाल मुगानि फोरोंगिरिखौ मोनबा जों मोजां जागोन
उम उम उम उम एकदम नांथारगौ आरो बेयो
औ औ नांगौ
उम बेखौ मेलेमजिबिफोरा साननो हानांगोन बुजिनो हानांगोन बिदि आरो होमबासो हारियाबो हादराबो थाबनो एसे गोजौ फारसे जौगालांगोन
बेफोरजों मिथि जासिनगोन
औ।
बेफोरनो आरो औ ओ होमबाथ' बेबो थांबाय
ओमफ्रायो माबा गोसोखांबावदो आदा
ओ। गोसोआवनो
फैया फैया जादोंना
फैयो फैनाया ओमफाय बबे मोनसे बबे मोनसेनि सायाव सावरायनो बिदि बिदि साननाया फैदों आंनाव उम जायखि जाया नों दिहुनदोंमोन नालाय माबा सोलोंथाइनि सायाव बिनि सायावनो बिनि सायावनो सावरायो जोब बे खोमा
औ
ओरैनो दे बुंलाय
ओ ओरैनोथ' आंनावबो बांद्राय बुंनांगौ माबा गैखाया जि खुनजाया बिनि सायाव सावरायनाय लाबाय जोङो आरो सावरायबायबो ओ ओमफायो उनाव एसे मोजां सरायफिनसै र'।
उम-उम दे उम ओरैनो ओन्दै समाव फरायसालिफ्राव खेला दुला गेलेनो मोजां मोनामोन मोनोना मोनामोन
मोनोमोन आदा खेला गेलेनो बारनो औ
उम उम बिदि खेला गेलेनाय समबोथ' होयोमोन ना फरायसालियाव मोनो उम बिराद बिराद ओ माबा जायोना ओ ओ लोगो स ज'
ओ औ फुथि जायो ओन्दै समनि औ ओन्दै समनिखौ गोसोखांबाथ' बा गोसोआव दुखु माबा ओ सानहरनानै नायोबा ओै ओरैबो दुखुबो मोनफैयो आरो मिनिखांनोबो ओंखारो मिनिनोबो ओंखारो ओ ओन्दै समाव जाबोनाय जा
उम-उम नंगौ नंगौ।
जोंहाथ' समखोन्दोआ जासिगोन नामा ना हारसिं हारसिं थासि